हेलौ।
औ खोनादों‌। औ खोनादों दे।
अ मा खालामगासिनो दायो?
दायो आं एसे जिरायनानै दंथयो ओ ओंखाम जाखांबाय सिगाङावहाय एसे सिगाङाव आरो एसे आं गावनि एसे खामानि मावदोंमोन ओमफ्राय खामानि मावनाया जाह जथोरानो एसे जिरायनादों नोंथाङालाय मा खालामगासिनो?
आंबो दंथयो नै जिरायनानैनो। औ।
बिदिबा जों मानि सोमोन्दै सावरायनो दायो?
याव बर'आइजोनि बिफाव बिनि सायाव स सावरायनोसै
ए दे जायो नोंथाङा जागायजेनदो।
औ औ औ। फिसिनाय दाउ दउ फिसिनाय बा इन्दि एम्फौ लानाय बा सि दानाय ना गुरनाय बेफोरबायदि गोबां
खोनादों।
आरो औ। आं जेरै अमा फिसिनानै। अमा फिनायजों लोगोसे बिथांमोना गावनि न'खराव गोनांथि जानाय रांखान्थि बेखौ बिथांमोना सुफुंबोदों अमा मासे फिसिनानै सय मास बा बोसोरसे यावनो बिथांमोना नैजि रोजा बा जिस्नि रोजा बेबायदि मोननो हादों बा बेजों लोगोसेनो न'खरनि रांखान्थियाबो एसे जौगाखांदों आरो अमा बुन्दि फिसियोब्ला बा फिसा होयोब्ला गोबां रां मोननो हादों मोननो हायो जेरै बोसोरसेयावनो जुदि अमा अमा बिमाया माने फिसा जायोब्ला बेयावहाय माने बुरजा फिसा होयोबा बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनो हायो जेनेबा दाउ फिसिनायनि गेजेरजों जोंबो गोबां रांखान्थि आरजिनो हायो। खोनादोंना नोंथां? जेनोबा दाउ फिनानै मास मोनब्रै मोनबयावनो बे दाउआ जेनोबा देरगोन फानजानाय जागोन बेनिफ्रायबो नखराव माने गोनां जानाय रांखान्थिफोरखौ बा गथ' गथायनो नांगौ जानाय गस्ला पेन बा जानाय लोंनाय बा फरायनायाव खरस खरस जि नांगौ बेफोरखौ फाननानै माने नखर दैदेननायाव बर' आइजोफोरा गोबां हेफाजाब होबोदों आरो। बेबायदिनो इन्दि एम्फौ लानाय इम्बि-इम-इन्दि एम्फौ लानायनि गेजेरजोंबो बर' आइजो फ्रा नखर जौगानायाव गोबां बिहोमा होदों बा बिफाव लाबोदों जेरै इन्दि एम्फौखौ लानायजों लोगोसे बे फानबाय एम्फौखौ आरो इन्दि फिथोब फाननानैबो फैसा मोनबाय। जेरै दा एम्फौआ सेरसेयावनो गोबां दाम सारिस' गाहाम थांबाय ओमफ्राय इन्दि इन्दि फिथोबाबो ओ सेरसे यावनो गोबां दाम जाबाय। फ्राय बिनि गेजेरजों माने बेफोरखौ फाननानै नखर दानायाव बा नखरनि रांखान्थि जौगानायाव बर' आइजोफोरा गोबां हेफाजाब होदों बा बिफाव हो बिफाव लादों आरो।
आं
दि खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ औ बेबायदिनो जेनोबा सि दानाय सि दानायाथ' जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों सि दानानैबो गावनि हारिमुखौ लाखिनायजों लोगोसे बिथांमोनहा गावनि नांगौ जानायखौ गानबाय बेनि अनगायै एसे बुरजा दादोंब्ला बा एसे बुरजा दायोब्लाथ जों फाननो हाबाय दा फाननायनि गेजेरजों बेनिफ्रायबो जोङो गोबां रांखान्थि माने बा रां मोननो हादों आरो। माने बर' आइजोफोरा गाव नि नांगौ जानाय बे दख'ना बेफोरखौ दानानै गानबोदों आरो लोगोसेनो फानदोंबो फाननानै रांखान्थिबो खामायनो हादों। आरो नखराव नांगौ जानाय माने रांखा-रांनि आंखालखौ सुफुंनो हादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि जि दानाय हारिमु बा जोंनि हारिमु बेखौबो लाखिबो लाखिबोदों बेखौ नुनो मोनो आरो। नोंथाङा बर' आइजो फ्रा नख'र जोगानाव बिफावनि सायाव मा बुंनो सानो?
औ नोंथां सो सोंलुआ मोजां। बर' आइजो बा बर' बिमाया गावनि नखर दानायाव ओ जोबोद गिदिर बिहोमा होयो। जेरै नोंथाङा सिगाङाव फोरमायबोदों बेबायदि फिनानै बा दाउ अमा फिनानै एसे रांखावरि खामायनानै नख'रखौ सालायलांनो हायो बेबायदिनो आरो बिमानि ओ बिहोमाया जोबोद गोनां जेरै गथ'नि फरायनाय बा गथ'नि ओ गथ'फोरखौ फरायहोनायाव बा गथ'फोरखौ गियान लाहोनायाव सासे बिमानि बिहोमाया जोबोद गोनां। बेबायदिनो नाथाय ओ बांसिनै जुदि सासे आइजोआनो गावानो खामायनांगौ बा गावानो गथ'फोरखौ नायनांगौ बिदिबा एसे नखराव इसे बे ओ एसे गोब्राब जाना फैयो नख'रनि गथ'फोरखौ फरायहोनायाव बा गियान लाहोनायाव बेखायनो आं सानो ओ आइजोनि आइजोआबो आरो आइजोनि जे गाय फिफा थायो बा बे हौवा माबा फिसाय औ बियो दा खावरि खामानियाव बांसिन गोसो होनांगौ नङाबा सासे खामायबा सासेया गियान होनांगौ बांसिनै गथ'फोरखौ नायनांगौ। बिबायदिनो ओ बिफानि रलाबो बिहोमायाबो गोबां जोबोद ओ गोनांथ थार नंगौ सासे बिफानि बिहोमायाबो जोबोद गोनांथार। बेखायनो सासे बिफाया बांसिनै जुदि रांखावरिखौ खामायनायावहा गियान ध्यान होयो बा गोसो होयो अब्लानिया बिमाया गावनि गथफोरखौ गियान लाहोनायावहा मोजां खामानि मावनो हायो जेरै बांसिन बांसिनैनो नखर बेंकनो थाखाय बिमायानो थानाय जायो। आरो रांखावरिखौ औ रांखावरि बा रांखान्थि बिथिङाव खामायनो थाखाय बिमानि नोंथाङा फोरमायनाय बायदि बा सिगाङाव बुंबोनाय बायदिनो बिथां बिमायाबो एसे एसे खामानिफोरखौ मावनांगौ। जेरै इन्दि एम्फौसि फिसिनाय दाउ अमा फिसिनाय बेफोरखौ लाखिनांगौ आरो बेबायदिनो गथ' गथायाइफोरखौबो मोजाङै नोजोर होनानै गथ' गथायाइफोरखौ मोजाङै गियान होनाय जेरै स्कुलाव थिनहरनाय स्कुलाव स्कुलनिफ्राय बा फरायसालिनिफ्राय गथ'आ फैनानै न'आव फरायदोंना फराया बा न'आव मावनो होनाय खामानिखौ मावदों नना मावा जेरै फोरोंगुरुफोरा फरायसालिनिफ्राय जिथु क्लासावहा फोरोङो बेफोरखौ न'आव फैनानै फरायफिनदोंना फरायफिनाखै बेफोरखौ नोजोर होनाया जोबोद गोनांथि सासे बिमानि आरो बेबायदि बिदिनो सासे बिमाया सासे गथ'खौ बा गावनि फिसाला फिसाजोखौ जेरै बिथां फिसाला फिसाजोफ्रा आं गिदिर एगजाम बा गिदिर आनजाद लिरनो थाखाय जेथिया थागथियारि जायो। जे जेरै जेरै मेट्रिक आनजादखौनो होन बा हायार सेकेण्डारि आनजादखौनो होन बेबायदि आनजाद होनायनि थाखाय सासे बिमानि बिहोमाया जोबोद गोनांथार जेरै फुं फुंबिलि बा फुं समावनो बा फुंनि आलायारन बेबायदि ओंखारनाय बा ओरैबायदि समावनो बिथां गथ' गथायाइफोरखौ बिथाङा फोजानानै बा मोजाङै गाइद होनानै बेबायदि फरायहोनाया मोजां अब्लानियासो सासे गथआ गावनि आनजादनि मो मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन होननानै आं स सानना लायो। नंगौ नोंथां।
औ
औ औ आं बुंलाय
आं मोजां खोनायासै नोंथां एसे बुंफना बुंफोरना होनो हागोन नामा आरोबाव? औ नोंथां औ
ना